अ हेल' नोंथां खुलुमबाय नोंथां।
औ
अ दिनै होनबा जोङो मोनसे टपिक सावरायनि ना
औ
फरायजागोन ना नोंथां?
औ सावराय जागोन नोंथां।
अ अ दे हबा जों मानि बागै सावरायनो
सावरायजागोन नोंथां। मा नोंनि बुंग्रोदो नोंथाङा
अ दा जोङो। माबाखौ सावरायनो नामा दानाय लुनायखौ सावरायनो नामा।
सावरायजागोन नोंथां।
अ दानाय लुनाय दा जोंनि माने ट्राइबेलफ्रा मा रोखोम दायो लुयो गानो जोमो ना बेनि बागै सावरायनो ना
औ
जेनेबा आङो जागायजेनो दायो जोङो ट्राइबेलफोरा दा गोबां रोखोमनि गाननाय जोमनाय जि जोम दायोना ओ दख'ना दायो गामसा दायो। जोमग्रा दायो आर'नाइ दायो
औ।
ओ। माने उल सादोर फोरबो दायोना जोङो जोमनो थाखाय। आरो गोदोहायथ' सिमा सिमाफोरबो दायोमोन दानि जुगावथ' बे सिमा होननायखौ दाला
औ।
जोंनि बर'आव गोबां रोखोमनि दानानै जों जि गाननो हायो ना। बर'फोरा दा बर'नि जोंनि ट्राइबेल माहारिनि गाननाय जोमनायाथ' बुहुत समायना। बेलेग हारिनिफ्रायबो समायनासिन होनो हायोना जोंनि बर'नि गाननाय जोमनायफोरखौ आरो जों बर'आ गावहानो दानानै लुनानै गाननो रोंनाय मोनसे माबा माबा दंनाा आखा फाखा होनजायो आरो बर'फोरखौ ना
औ।
इन्दि सिफोरखौ गावनि आखाइजोंनो लुनानै गावनि आखाइजोंनो दानो हायोना। जेरै एम्फौ एम्फौफोरखौ फिसिबाय एम्फौ फिनानै एम्फौआ जेथिया होनबा फिथोब थोबो फिथोब थोबनायखौ जोङो आरो सानथाम सानब्रैनि उनाव जों आरो फिथोबखौ खायो खानानै आरो एम्फौखौ दहुनफिनो दिरुनन्नानै फिथोबखौ जोङो ओरैनो गारनानै दोना ना। फोथोबखौ जोङो दोननानै सोमनानै दोननानै आरो जोङो दैयाव रुयो रुनानै दोननानै आरो माबा आगोलावथ' माने जों नुनो मोनो बिदिनो खोमा दाबो बांद्राय दाथ' नुनाय जाला लुनायफोरखौ इन्दि लुनायखौ फायखारिफोरनो बेफारिफोरनो हरनाय जायो दानि जुगाव गो बे जोंनि आबैमोननि आबौमोननि टाइमावथ' जोङो लुनायखौनो नुयोमोन ना
ओं।
गय जुमायखंङाव दुमायखंङआव खानानै हाथुमनानै दोननानै सप्तासे दस दिन बिदिसो खानानै दोनोमोन रुखांनानै जेथिया गुरै जायो मोना जोंनि आबै आबौमोननि टाइमाव
औथ'
फ्रिखौलायनानै थावगुरजों लुनानै खुन्दुंफोरखौ बिदिनो खुन्दुंखौ खुरमाखौ फिथोबखौ लुनानै खुन्दुंखौ दिरुननो हायोमोन ना सावख्रियाव लुनानै सावख्रियाव लुहां होनो हायो आरो बेखौनो जोङो खुन्दुं सोंनानै आरो बेखौ जिखौ दानो हायोमोन जेरै इन्दि सि होनो जोंनि बर'नि ट्रेडिसनेल ड्रेस होनोना बेखौ इन्दिया
औ।
बे बर'नि खोब मुंदांखा। आरो दानि जुगावहाय बेलेख हारियाबो बयबो मिथिसारबाय बिनि जि आ जिे खोब मोजां होननानै गाननोबो मोजां ओनफाय औ कालारबो थाङा अरिजिनेल होननानै बयबो मिथिनो मोनो बे एम्फौनि जेनबा खुन्दुंखौ बयबो बायो बेयो दाम बयनिबो दाम गोसासिन जायोना बेयो
औ नोंथां
दा जों बेखौ मोननो हायो आरो बर'नि जोंनि आबै आबौमोननिफ्रायनो बे सलिबोनाय थानाय दानि जुगाव आरो मेचिन ओंखार थावख्रिजों लुनाय जाला मेचिन ओंखारबाय दानि जुगावथ' अयबिं फोरबो ओंखारबाय बेखौ लुग्रा खुन्दुं दानि सायाव गोरलैसिन जाबाय आरो दानि जुगाव बे खुन्दुं जों बिदि खालामनानैबो दानो गावनो खुन्दुं बिहुना गावनो लुनो हायो गावनो दानो जि दिरुननो हायोमोन ना आरो आरो बेलेग द अब्लाबो दायो जोङो दा जोंनि बर'आव बिदन दख'ना जेरै जोङो माइदि दख'ना होनो ना मायदि होनाय बेखौबो आरो गावनि न'आवनो गावनो माइदि होनानै गावनो थुननानै गावनो सोंनानै गावनो बानायनानै गाननो हायो आरोना जों बर'आ बेफोरखौबो आखा फाखा आरो ना बेफोरखौबो बेफोरखोबो रोङो आरो उ गामसा दायो जोङो हौवाफोरनो गाननो थाखाय गामसाखौबो जोङो माइदि होनानैबो दानो हायो माइदि गैयि फाखुवाबो दानो हायो खुन्दुंनिबो दानानै बाहायो औ आरो जों आर'नाइबो दा गावनो दानानै लानो हायो गावनि न'आवनो
औ
आर'नाइबो दाना ओ सोंनानै दानानै गावनो गाव दिरुनन्नानै लानानै जोंमनो हायो गावनो दानानै
औ नोंथां
बे जों जोंनि गावनि आखाइजोंनो दानानै गावनो लुनो हायोना जों बर'फोरा
औ औ
दे गोदोनिफ्रायनो सोलिबोनाय ना बेयो मोनसे जोंनि आखाइनि आखाइनि हाबा होनजायो आरोना बियो
औ नोंथां
नो सलिबोबाय थानाय आरो हौवाफोरनि थाखाय जोङो गामसा दायो आरो गोजां बोथोराव जोमनो थाखाय जोंहा उल सादरबो दायोना
औ नोंथां
नुबोदों मोन दानि जुगाव माने खोब दाबांला उल सादोरफोरखौ अवेबिंफ्राव दानाय जायासै गोदोनि समावथ' न' न'वावनो गासिबो दायोमोन साल गान्दै थार साल गान्दैखौ न'आवनो बायनानै लानानै न'आवनो
औ बिदिब्ला औ बिदिब्ला नोंथां जोंहा ओ नोंथांनि समाथ' जाबायमोन
औ दे औ एसे
आं बुंनोसै नामा नोंथां एसे औ
बुंदो दे उम
ओ जो नोंथां जोंहाथ' दानाय लुनाय होननानै बुङोब्ला ओ जोंहा गिबियावनो खुन्दुंखौ नांग्रोगौ जायो नङा होमबा नों थां ओ जोंहा बे खुन्दुंखौहाय ओ गोदोनि गोदो गोदाय आरो बर' हिनजावफ्रा गावसोरनो दिहुननानै लायोमोन आरो नोंथां दाथ' जोंहा खुन्दुंखौहाय बाजाराव बायनाय जायो खिन्थु
अ
गोदोनि समावहाय ओ बर' हिनजाव फ्रा खुन्दुंखौ गावसोरनो बानायनानै लायोमोन आरो जोंहा बे खुन्दुंखौ माजों बानायो होननानै बुङोब्ला जोंहा गो खुन आरो इन्दि एम्फौ फिसिनाय बे मोननैयानो गाहाय मोन नङा होनबा नों
औ औ
जोंहा खुनखौहाय ओ गोदो खुन आरो बे इन्दिफोरखौहाय गोदोहाय थावख्रि लुयै लुयै खुन्दुंखौ दिहुननाय जायोमोन नङा होमबा नोंथां आरो बे जोंहा खुन्दुङा ओ गु जेनेबा खुननि खुन्दुङाबो गुफुर बा इन्दिनि सि माबायाबो खुन्दुंयाबो गुफुर जानायलाय बेखौ जोंहा बर' हिन्जावफ्रा गाबखौबो गाव गावसोरनो होनानै लायोमोन होननाय खोनादों थां जेरै ओ हाग्रानि हाग्रानि बिलाइफोर ओमफ्राय जोंहाथ' मैफ्रायफोर दङना जेरै सिगुन फोराबो गोजा खाालार ओंखारो बेफोरखौहाय खालारखौ बहननानै खुन्दुंखौ सोमनानै दोननानै जोंना बर' हिनजावफ्रा बायदि बायदि गाबनि खुन्दुंखौ दिहुननानै लायोमोन आरोना नोंथां आरो बिनि उननि फ्राय नो ओ जोंहा मोजां बायदि मैया बायदि गाबनि रं बिरं आरो आ गोबां रो खोमनि आगरफोर समायना रमायना गाब गोनां आगर आगरफोर खौ दिहुनलांदोंमोन होननानै खोनानो मोनदों खोनायो आरो नोंथां थां आरो जोंहा जोंनि आंगोथार सि होननानै बुङोब्ला जोंहाथ' जोंनि आंगो गानग्रा दख'ना गामसा आरो ओ आर'नाइ बेफोरनो नं नङा हामबा दा बेफोरबायदि ओ सि जोमफोरखौहायनो जोंहा बर' हिनजाव फ्रा गावसोरनो बा दानानै लायोमोन आरो जोमग्रा जोंना जोमग्रायाथ' ओ जेरै उलसिफोराबो बिदिनो जोमग्रा आरो उलसि आर'नाइफोराव जोंहा ओ गोबां समायना रमायना ओ आगरफोर एरनाय थायो नङा होमबा नों थां जेरैहाय हाजो आगर दावराइ मोख्रेब फारौ मेगन आरो गोबां दंबावोना जोंहा दाउथुफोर जोंहा आर'नाइ होननानै बुङोब्लाथ' बे आर'नाइया दा ओ गोबां माने मुंदांखा आरो बियो खौ गुबुन हारिनिफ्राबो दा मोनथिनो हमबाय आरो बियो जोंहा जोंनि जिआइटेक मोननाय मोनसे जोंनि ओ मा होनो सिनायथि फालि आरो ओ आर'नाइ बे आर'नाइआ ओ जोंहा गोबां समायना रमायना आगरफोरजों एरफबनाय थायो नङा होमबा नों थां औ जोंहा गासिबो आर'नाइामयावनो जोंहा हाजो आगरखौ नुनो थाङो आरो नोंथां आरो बे हाजो आगरखौ रुगुं रुगुङाव होनानै आरो गेजेरावहाय बायदि मैया आगर जेरै बन्धुराम ओमफाय थाइगिर बिबार आरो गुबुन गुबुन गोबां आगरफोर समायना रमायना एरो आरो आरो नोंथां जोंहा बुंनो थाङोब्ला इन्दि सि इन्दि सिया बुहुमनाङैनो बयजोंबो मोन मिथिजानाय बिराद मोनसे बेसेन गोसा सि नङा होमबा इन्दि सि इन्दि सिखौ जोङो गोबां बेसेननि याव जोङो माने फालांगि खालामनो हायो फाननानै आरो बे इन्दि सिया जोंहा गोबाव जोरोबो होननानै खोनानो मोनो नोंथां गोबाव जोरोबोनो आरो नायनायावबो समायना गाननोबो गाननायावबोनो मोजां जायो आरो बे इन् दिसिया ओरैबायदि सि खि जों बेखौहाय गोलोम बोथोरावबो आरो गोजां बोथोर मोननैबो समावहाय जोङो गाननो हायो नोंथां बाहायनो हायो आरो लानो हायो बेयो मानि मोननैबो बोथोरावनो खाबजानाय आरो ओ गोरोफ्लेनाय मोनसे सि आरो आरो जोंहा दानि दिनावहाय बुंनो थाङोब्ला दानि दिनाव मोनसे जि दाबावोना जोंहा बाजारावहाय मा खुन्दुं होनो नोंथां बे माइदि होग्रा खुन्दुंखौ
माबा ओ माथा
औ बे खुन्दुंखौहाय लाबोनानै जोंनि बर' आइजोफोरा ओ सिगाङावहाय थुननानै आरो माइदि माइदि होनानै मोनसे ओ मोनसे मोजां ओ महर होनानै सि दिहुननानै लाबावो नोंथां
औ अ
आरो बेनिफ्रायनो बर' हिनजावफ्रा ओ मोनसे ओ दख'ना बा ओ मा जोमग्राफोर बानायना लानो हायो दानि दिनाव दख'नाखौ बांसिन बानायनाय नुनो मोनो आरो बे बे औ बे सि औ बे सिया जोबोद मोजां जायो आरोना गाननो गुरै जायो औ बेफोरनो आरो आरो जोंहा दख'नायावहायबो जोंनि बर' हिनजावफ्रा गोबां समायना रमायना आगर होनानै औ आगर फोर होनानै समाय होयो आरो गाब रं जोंहाय मि मिलाय होनायावथो माने औ औ बे गाबफोरखौहाय मा गाबजों मा गाबा मिलायगोन बैखौहाय मिलायहो